होनबाय आरो गोदो नोंसोर ओंखारबावबाय साबा।
ओ नोंना ओ माबाबाय होबाय नोङो गथायबाय। ए, ओमफ्राय देखायाखैनि दाखैनिखौथ'। आं आदा अख्रांनाव बेखौ जोब्बाथाय सोंहरनोसैसो ओरै। जेनेबा सासे जाथे मानसिजोंनो रायलाय रायलाय जायोबा बिदिया गोदान गोदान फैबाय थायो नामा होननानै ओमफ्राय रायज्लायजायाबा फैया नामा? होनो माने बो औ सासे मानसिनो लोगोखांबारि फुख्रि मारि हदि होननानै सोंलांसिगोन।
माबाया ओ
बेनि उनाव जोंखौ जोंनि सिगां बख'दोंमोन नलाय।
ओं।
ओमफफ्राय दाना जि बुर्जा रां ब'ख खादों। मना से जाखादों खोमा मना बिदि लांदोंमोन बिसोर। बिदि मानोबा नांगौ मालायबा हाबाफोर खोमा बा माबाफोर बायनाय मानाय बिदिनो खोमा, जि बुरजा बुख'दों ब्रा जानिया दाना खोन्थाहर बेखौ मसेोबा आरोाना जों बेनिफ्राय बे गान्दोन खुमग्रानिफ्राय ओंखारबोबाय जोंनि दु खिथुसो फैफाबाव थाबायफ्रा गारि फिसा लालायलायनानै ओं जोंखौसो सानबाय खोमा। जि खिथु खिथु फैफाबाय बिसोरबो आरो ओंखारबोनायाबो जोंजों समान समान ओंखारबोबाय ना। ओंखारबोनायावबो जोंखौसो सान औ इसोरखौबो इसोरखौ सानासै खोमा जोंखौसो सानबाय खोमा जि खिथु खिथु फैफाबाय थाबाय फैयै फैयै फैनानै बै दै राजाजा लामा बिसिबां फैबाबो फैफाथारबाय ओरै जोंनि गामिसिम फैफाथारबायब्रा। जिनो उ इसिम फैदों गामिसिम। ओमफ्राय जों बैसिम बै माबासेयाव ओंखारनाय नुनोसै एसेोर ओदै थांफिनदों मिथिंजाय।
ए ओ इसोरो मााल होनो नायफाबाय थायोदां बिदिनो
जों जुदि जोङो बबावबा बबावबा ओरै बै हाथाइनिफ्राय नैबे फिसा हाथाया नैबे मैगं मैगं फानग्राया बिसिबां औ बेयाव बेयाव जोङो ओंखारदोंमोन ना जेरावबाबो गावसोरबो थाथ' थ'लायोब्रा दसे दसे इदि फै बाय थाबाय जों सानैजों गिनानै ओ जों सानैजों नानै मा खालामबावनोलै जों खिथौ खिथौ मानो फैफाबाय थाखो इदि जाबाय ब्रा
नोजोर होखाबाय थायोलै बिसोरो सोर मायदि मानसिया मायदि लादों होननानै
ओमफ्राय बैस बैसोर सानैया खिजानि जोंनि थाखायसो बासायबाय
ओं ओ नोंसोरबोखौ साननानै नोंसोरखौ ओरैहोसो बोबायबा इसानिया ओ मारै इदि लानानै खारनो हायो दे ओमफाय इसो खौ मानो हमनानैबो मोनादिलाय
सि जानो माबामफोर मुलिफोरसो लाखायो खोना गोमोरनो हानाय
अ जादुफोर माबाफोरनि गोबोरनो हाग्रानि अखाया गारनाय नंला खोनालै जि हाबाय
गारनाय नंला बे हाबाय थाखासिगोन जि आरि सुनोल' सम होदोंमोन मैया
आंहा गैया दाख्लै गांसे दंमोन दुगैनाय माबा मैया गानस्लायनाय जिबो सुजायासिनो अखा हाबायबा दहाय सानावबो ओमफ्राय हाबावगोन सानबाय ओइ थिंथ' दै बाना बायदिसो नुहुरजोबाय
उम मातो अबेयावबा दैबाना जादों ने?
ओथिं ओइथिंजाय मा होनोमोनलाय ओ बै मा होनोमोनलाय ओ ओरै साहाथिंजाय ओंखारदों माबादों जादों बे माबाया मा होनोमोनलाय मोखां बिजाबाव अ बै गथ'नि माबा होबाय थाग्राया इसिनि इथिंजाय गोथौ गोथौ जाथारदों ना न'आनो लोमलायनाय
न'लोमदों सोरनाबा न'आनो बायलायदों सासे गथ'आ थाखोबायाव फरायो होनलायनाय ओं मो खां बिजाबाव
गो रानखोना माखो थाय माथो सिरि जाबाय दा जों जोंथिंसे बुराद दै बाना जाग्रामोन गैलाना दा
आयौ आयौ
एबार ओइथिं ओं एबार इफोरथिंसो जाहैजोबबाय दै बानाया जोंथिंसो गैला ओ इनिफ्रायनो गैला आं मोजांसो मोनबाय दै बाना जाबाथाय आयौ खस्थ' जाथारोमोन ओरै सानलायोमोन आयौ दैज्लां फैलायबाय जालायबाय दै दैबाना जासिगोन सानखायमोन आंथ' उम उम बोरैबा सानसे सान सानसेबा दसे ल' जानायफोरखौनो बोरैबा मोनो आरो आयौ खनसेनि बायदि जाबावनांगौबाथ'
जि गोबाव थादोंदे आयु थाम दानानो थादों खोमालै
औ ओइ लामा लामा थानायफोराथ' खम खस्थ' आयु अ माबा अखा हा आरो बेनि सायाव दैयाबो देरदों देरदों अखायाबो गारा नामा हाब
ओं माबायदिमोन अखायानो अखा गारबाबो एसे खम जागौमोनलाय दा अखायाबो गारा
दासो अखाया बारा गैलाना एबार
ओं जे जे जे जे अखा हाबाय थायो दा जिखौनो फोराननानै
जेबो माबा ए मा होन होनो मोनलाय एबार जेथ मास जेथावबो जेठ दानावबो अ खाया जे जे हायासै ने। आगोलफोराव ओम ओम। हाबाय थाबाय। आगोलफोराव इदि जेठ दानफोराव जे जे जे हाबाय थायोमोन ना दाना बिदि गैला अखाफोराबो आगोलनि बायदि बांद्राय नंला।
उम फिफां लाइफां उम फिफां लाइफां दानफायनाय माने बारा जाबायना।
माबाया मा होनोमोनलाय अखाफोराबो सान्दुंङासो गोसा जाबाय दाना। सान्दुङा बांद्राय जाबायनो।
फिफां लाइफां दानफानाय मा दानफैनाय बारा जाबायना।
न' लुजोब्बाय ना मानसि
न' न' न' फिफां दानफायबाय न' लुबाय बिदि।
फोथार मानि सेस न' लुजोब्बाय गासिबो अहाथो अखा हाबावनोबा। आरो एम्बुआलाय एम्बुबो जाबाय थायो।
उम अखा लिंहरग्राखौनो जाबाय थायोबा ओंखार स्लाबनोनो होआ एसे अखा हाबानो थांसैलाय अ
खौ अखा हाबानो अखा हाबानो
इसोर उम दिनै अखा हादोंना उम। बिनायफोराबो जोबा बेलेगफोरनिया जि बुरजा बुरजा बियो।
ओ आयु नैजि नैजि केजि नै। उम।
माबा गाहाम किल' गाहाम ना मा होनो। आरो ओ माबा बेलेगथिं अबेजोंबा बाजि गाहामबो बिनाय दंमोन ओइथिंजाय दा ख्लै बाजि थामजि इदि। इसोर लांनानै इदिनो इसोरबो फानस'यो खोमा।
फानो खोमा ओं इसोरो इयाव एसे रांखौ खम होनानै इ लांबाय ओं।
बै बेलेगथिं ओ मोनफेरिथिं दामा बांसिनना।
ओ।
एखायनो इदियाव फान माबायो खोमा इसोरो हरोखोमा।
ओमफाय गावसोर लांसै आरो।
उम नोंनाव बेसे फैगो दा टुइन्टि फैबाय?
हो?
टुइेन्टि फैबाय नोंनाव?
माया?
रायलायनांगौआ?
थु नैजि ओं नैजि जिबा जाबायमोन ना ओं नैजि जाबाय।
नैजि फैसिगोन दां। ओ दंबासो ओमफ्राय मानो दाबो जमा जाया दे राङा बावबायसो आं।
जानो राङा जमा जाया।
नुवाबो मायाबो एखे सो एखे सा ए खेजोंनो रायलायनाया रायलायजायो ओमफ्राय राङा जमा जायाल' होनथोंसै दाना।
गैला होमबाथाय अबाव थागोन। ओइ थागोन। ओहो मानोथो जानाय नङा?
नङाब्रा मा होनो रायलायनाया रायलाय जायो ओमफ्राय रायलायना रायलायजायो ओमफ्राय राङासो माबानाय नङा होनबायलायनो दाना।
ओहो। राङा मानो माबानाय नङा होमबा बैखौ देखायनाय नङामोन ना जोबनाय।
ओ ने रां राङाबो जमा जायाबाथाय बेखौबो सासे जाबाय सासे सासे सानै जाबायदि देखायनो
ओ बिदि देखाय नङामोन दा हाबगोनदां लासैनो
हाबबाथ' सप्तासेफोरनि उनाव हाबबाबो जाबायमोन दाख्लैना औ दाख्लैना सप्तासे जायाखै ने सानथामना सानबै जाखोबो
सान सानथाम
सानथामना सानब्रैमोनथाय
सानबेयानो जाबायमोन स्निनिफ्राय जिसेसिमबा
बेखौ होनाखै आङो नाङा दाख्लै खेबसे रायलायनायखौसो होनदां दाख्लै दों दा खेबसे रायलायनानै माबानाया सानबसे जाखोथाय नङा सानबेसे जाखोथाय होनदां
सानथाम सानब्रैसो जाबाय खोमा सानथामसो जाबायदां ओहो सप्तासे जाथ'वो ओ थाब थाब हाब्लानो हाबला बायबानो जायो
उम दाबो हाबा आंहा इजों इखौसो आसा थार
आंहाबो
माबासो मा होनोमोनलाय आदारसोनो सान्दुनि फुजाम
दाख्लैनो दाख्लैना आगैनो जानबुंनि आदार सोनानै होनानैनो गैला आंना नङाबा इबो था
थायानो मोनबाबो जमाखौनो थाया माबा माबा नङा माबा मोनसे
मोनबाबो गासिबखौबो बाहायनांगौ दाख्लैबो फरायसाफोरा उम दाननि माबाखौ होफैबाय
उम
बेखौबो नै रां दोनथुमग्रा नांगौ होननानै आरो थांबावबाय दाख्लै गैला आरो
हमाय माबा नङा माबा मोनसेयाव बाहायजाथारो ने रंखौ जमाय खालामसै होननानै
बे मानैनोबो लायबाय थानांगौ जाग्रा दाउ नांथारगौना इसिनो अननोबो ओंखारो मारैथो नायै नायै थागोन सानो जायाना होआबानो
ओं
मारै नायथि नायथि दोनबाय ओं बोरैबा मोनदों ओंखारो अन्थावथाव मोनो
हम आंबो ए निसिम लायबाय थानानै गैला बाजिथाम बाजि बाजि सप्तासे बा सप्तानै जों दि
नोंना माबायाव होयो बाजिनि लाबोदोंमोन ना आं जौसेनि लाबोदोंमोन दाख्लै जौसेनि लाबोनाया सान थाम सानब्रैयानो जासिगोन खोमा गाबोनसिम थांसिगोन आरो ओं एसे एसेल' बेदरखौ बां द्राय नाङा रोसि मोनामनाय मोन बानो जायो बेदरखौ दरसेफोरल' होनांगौ होमबानो ओ बिजोंनो जायो रोसि मोदोमनायल' जानांगौ आरो जायखिजाया होमबानो जायो
उम
नङाबा आरो इसोरबो जाह बायदि बैदि आथिं - आथिंफोरखौ लाबोबा जालायबावालै मोदोम-मोदोम गुसो नांगौ ओं
मोदोमजों लागायनानै होआ दालाय सेबनानै गायनोफोरा
ओ मोदोम मोदोम
रस ओंखारनो नागिरा ना बारा मोदोमा बांसिन ओंखारो
मोदोम मोदोमबासो जि मोजां जायो ओमफाय बैदिया आथिं गांखं बिगुर इदि लाबोबाथाय जानो नागिरा
सालाकथार होनदो
खिथार
बै मासेया फिसाया जाबावोसो बैदि फोरखौबो ओरैनो गोजा होबाबो गिदिरानो बांसिनथार
उम इया दाख्लै दावउदै जों नियायौ जि मोजां जादोंमोन स्लिमनो फिसाया
जायो आलु रुनानै होबाबो जायो इयो उम
उदि बुंनायखौनो मिथिलिया जानाया आरो मासि निखौबो जाहैबावदों इयो
मासेयासे दादा गिरिथार
बाहादुरि सिखारनो नागिरलायाना आदार होबाबो जि खाथियाव हैलेबो मैया नों होनानै फैबाय जालाब्रा इयो जादो जादो होनबाय थाबाय आं जायाब्रा सिखारा ओमफ्राय खाथियाव ओरै हरबाय एलाबोसो जाबाय
खाथियाव हरबासो जायो आरो एखमबाथ' दौग्रलायबावनांगौ खेबसे ओमबासो सिखारनानै जायो उम बिदि दौग्रोलायनांगौ नो जादो होननानै
गावनो दौओमोन ना सिगाङाव ओखायनो
उम बोरिबबा अलसिया
उम दौनानै हो सानलायो खोमा आं दौबासो जागोन होननाय दिस सान्दां बुंनो
ओं बिदि दौनानै होग्रोलायनांगौ होनबासो जायो नों खे खेबसे खब'से खब'नैसो दौगोरदो होमबासो सिखारनानै जागोन आरो इयो। गाव जा-जा-जानाया जानाय बायदि मोना खोमा मालाय दौबा इदि
मा मा होनो बायो दां मा मा इदि सिखारनानै जानो
दाख्लैबो खेबसे बिदिनो जायाब्रा इयो दौबाल' जायो दौबाल' जायोस खारनानै जाया ओमफ्राय आगैया दुथुं बोखांनानै दोनबाय होमबाथाय जाबायब्रा गसंनानै
जि मा होनोमोनलाय बादुलि मानसियाबो जि बायोना इदि बायो दां जाबाय होमबालाय दे ओं औ दा रायलायथ'ला ने
ओं ओं